खोनादोंना नोंथाङा दाम दासान्दि माब्रै दं नोंथाङालाय? दासान्दि माबोरै दङ खबर सबर
दा मोजाङनो दङ खुनुरुखुम दाथ' बोथोराबो गरमथार नालाय ओरैबो ओ एकदम मा खालामनो मा मानो जालाबायथारदों
औ बिदियनो जायो
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दालाय
आंबो नै दायो मा होनो माइ गायग्राफोरनो खामला फोरनो मेथाइ हैखांबाय ओमफ्रायो जिरायनानै उम दङ जोङो दिनै औ जोङो दिनैनिखौ जागायनोसै जोङो दिनै दावबायनायनि बारै रजायलायनोसै नामा नोंथां दावबायनायाव औ बबेयाव दाउ बबेयाव बबे बबेयाव थांनानै फैखो बा बबेयाव थांनो गोसो बेफोरखौनो सावरायनोसै दा नोंथाङानो फोरमायग्रोदो औ नोंनि बे दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सखौ उम दे फोरमायदो।
दावबायनाय होनोबा जोंहाथ' जाहैबाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय नङा होमबा?
औ
ट्रेभेलिंआ अनेक रोखोमनि दं सोरबा फरायनाय सोरबा मावनाय सोरबा बिजनेस बिदिनि ट्रेभेलिं माबा दावबायनाय बिदि सोरबफोर जाहैबाय बेरायनाय बेबो जाहैबाय ट्रेभेलिं
ट्रेभेलिं होननानै बुङोब्ला जिखि मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनाय बेल' नङा आरोखि। मानो ओ जोंनियाहाय माखासे ओ थांनायनि कारन दं। माखासे एक्सपिरियेन्स लानाय माखासे नलेजफोर बुथुमनानै लानाय माखासे स्किल्सफोर ओ माबाना गेेन खालामनानै लानाय बेफोरनो आरो बेनि ट्रेभेलिं दा आङो जायगाया आङो मा मायाव थांखो होननानै बुंङोब्ला दासिमावहाय ओ आङो केरेला थांबाय दा सिमावहाय केरेला ओमफ्रायो ओरैहाय साउथहाय आं केरेलायाव थांना फैखांबाय ओमफ्राय नर्थ इस्टआव आङो बांसिन बेरायनाय जाबाय नर्थ इस्टआव ओरै मेघालया थांबाय शिलं थांबाय ओमफ्रायो अरुणाचल थांबाय टावां थांबाय अरुणाचलनि टावांयाव थांबाय नागालेण्डआव थांबाय दा जायगाफोरा जाहैबाय आं थांनाया जिर' भेलियाव थांबाय आं माबानियावहाय अरुणचनिया जिर' भेलि नोंथाङा मिथिखौ दा जिर' भेलिखौ एसे फेमास ना जायगाया खोनालाबायो
औ खोनादों उम।
बेना जायगायाव माबायावहाय अक्ट'बर टाइमावहाय जा मोजां जायो बिबार बारि समायना रमायना मानि चाइनानि बायदि मानि भिउआ बिदि फैयो आरो एकदम बिबारा माने अनेक रोखोमनि दं गोमो गोथां गोजा गासिबो माने बिबारफोर दं आरो ओ बहद मानि नोगोर बुरजा गोबां बिबार फोरजोंनो मुंफुनाय आरो बे जायगाया जिर' भेलिया जा मोजां ओमफ्रायो नागालेण्डआ जुक' भेलि जुक' भेलिया जाहैबाय ट्रेकिं जायो हाजो गाखोनांगौ जायो ओमफ्राय गाखो खांनायनि उनावहाय भिउआ गोजौनिफ्राय बाब ओरैबायदि मोजां नुयो मानि ओ बै मा होनो औवा गोरलै गोरलै बिदि थायो बे जुख' बेलियाव औवा गोरलै गोरलै एकदम फिसा फिसा बै गिदिर गिदिर नङा गोरलै गोरलै जा सायज नुयो आरो गोथां गोथां सोमखोर समायनानो। ओमफ्राय हाजोखौ ओरै जा मोजां नहुरसै आरो ग्रिन ग्रिननो एकदम माबाफोर बायदि मा होनो बेबो आउट कान्ट्रिनिफोरबायदि बेबो जा बिदि नुयो आरो। मोजांनो ओमफ्राय थावां थावां आथ ओरै जोंना लादाख बायदि माबा फैयो ओ बाय फैयो लादाख बायदि बरफ दं बरफजों गेलेनो हायो थान्दा जायगाया मोजां बेरायनो विनटार सिजेनाव बांसिन थांनाय जायो मानसिफ्रा ओमफ्रयो दाथ नै दा ओ दाहाय दा थाङोबा बांदाय थान्दा जायो दाबो ओमफ्रायो उम मा होनो बरबा गोल्लैयो आरो बे टाइमाव विनटार सिजोनाव बरबा गोगलैयो इन्ट्रे माबायाव इन्टारे ओमफ्रायो आङो माबायाव थांबाय मा होनो मेस थांबाय अरुणाचलनि मेसुखा होननाय जायगाया बेबो माबा बायदि आरो सुइजारलेण्ड बायदि आरो जायगाया मोजां सुइजारलेण्ड बायदि फिल्ड फैयो माने थायोबा बेवहाय गोथां गोथां सिनारिफ्रा ओ हाजो दै दं सेराव ओमफ्राय हाजो हायेन हाजो हाला समायना रमायना सोमफोर बिफां लाइफां बिदि आरो मिथिंगायारिजों बुंहनाय बेबो ओमफ्रायो ओरैहाय केरेला केरेलाया उम केरेलायावहाय माबायावहाय मा होनो उम र बोरैबा जायगा होनोमोन बेखौ? केरेलानि र र मुनार ओ माबा साहा बागाना गि ओ साहा बागान आरो ओमफ्राय कथि कथिखौथ मिथिखाबाय नोंथाङा मिथिखायो
औ खोनादों खोनानाया
ओमफ्राय बारखला बारखला माबा मा होनो सानसेट भिउ फैयो आरो बेवहाय माबा बित बित्च मानि जा मोजां फैयो। बेयो ओमफ्राय माबायाव थांदों मा होनो? ख माबा खबाल होनो खबाललाम बिच खालि बिचल बिउटिफुल बिच एकदम मानि? समायना रमायना एकदम बिस आरो माबा केरलानि ओमफ्रायो माबायाव थांबावदों मा होनोमथाय बेखौ र र नामा गोब्राब थारमिना मारैबा होनोमोन कन्याकुमारि औ कन्याकुमारिखौथ मिथि बे दालाय औ बेयावबो थांदों आरो मोनसे गानाव दंलाय लायोना बियो
टेम्पोल दङ ना बिथिं
औ
चेन्नाइ एक्सप्रेसनि माबायाव गानाव दंमोन नामाथाय
औ दालाय बे ओ गान दंलायलायोमोन ना माबायावहाय चेन्नाइ एक्सप्रेस औ मुखिलि नामा चेन्नाइ एक्सप्रेस मोनदां बेनो आरो।
उम होमबाथनोंथाङा बहुद जायगा गिदिंबाय नंङा होमबा दा बहुद जायगा गिदिंनानै दा नोंथाङा माबायदि मोनो गोसोखौहाय?
गोसोखौ ओरैबायाददि फ्रेस थान्दा मोजां मोन नों बेरायनानै फैखांबाथाय ओरैबायदि नआवहाय मोजां मोनफैयोखि नोङो। एकदम खुसिजोंनो बुंफ'नाय जायो आरो माने,
उम
ओरैबायादि फ्रेस फिल फैयो खि
माखासे आरो माबाफ्राबो नलेजफ्राबो बारायदेरो नालाय मि थि जायगाखौ मिथिनाय जाबाय आरो गोदान गोदान मानसिफोरजों सुबुंफोरजों लोगो मोननाय जाबाय रायजलायनाय जाबाय दा जों कनफिदेन्सबो बाराय आरो मोजां मा होनो पार्सनेलिटिया बाराय आरो इनि एकदम गुड फिल बेबादि फैयो आरो बेनो।
उम
खसाब बानि बारायसिनो आरो
औ
बेेनो दा नोंथाङाबो फोरमायदों बबे दासिमाव बबेसिम जायगायाव थांखो। आरो माबायदिहै माने एक्सपिरियेन्स मोनखो फोरमायदो।
आंथ' बांद्राय गोबां जायगायाव थांनाय जायाखै, बिदिनो खाथि खाला बे नर्थ इस्ट इण्डियायावनो थांबाय आङो बै इण्डियानि हरै जायगासिम थांनाय जायाखै आरो आङो। दा आंबो टावाङाव थांखांबाय जेरै नोंथाङाबो टावाङाव थांखांबाय होनदोंमोन। नङा होमबा
औ
आंबो टाउनाव थांखांबाय,
ए
बे उइनटार सिज'नावनो थांदों आंबो डिसेम्बरावनो थांदों। डिसेम्बर जानुवारियावहाय बांसिन बेवहाय स्न' गोलैयोना बर'हा बे बरफखौनो बरफआवनो गेलेनोनो बरफखौ नायनो लुबैनानैनो, बरफखौ फिल खालामनोहाय थांनाय जादों आरो आं। आइ ओ फार्स्टावथ' जोंहाथ' जेरावखि थाङा गुवाहाटिसिम थांग्रो नांगौ नालाय, गुवाहाटिसिम थांग्रबाय गुवाहाटटिनिफ्राय बेनिफ्राय थांबाय हरै
औ
जायगायाथ' नोंथाङाबो थांनानै मिथिखागौ नङा होमबा माबायदि भिउआ हाजो हाला, ओमफ्राय बरफजों बुंफबनाय बरफ बरफआ बां बिराद बरफखौ बरफजों खोबजब खोबफबजानानै जेन'बा बिफांफोर, ओ अन्थाइ अनला बेफोरखौ जोबोद समायना नुयो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
खोनास
हेलौ औ नोंथांनिखौ एसे ओ लेट लेट खोनाफैदों।
नोंथांनिखौ बांद्राय खोनायाखै खोनादोंना
खोनाबाय दा आदा
औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ अ औ खोनाबाय नोंथाङालाय,
दे खोनागासिनो दे बुं
थांबाय बिदिनो औ आङो बुंगासिनो टावाङाव थांखांबाय नालाय आंबो बर' बावजोंहाय बिदिनो गेलेनानै अ आङो लोगोफोरजों थांदोंमोन आरोखि जोङो साबामोन लोगोफोरा बिदिनो बे पेकेज लानानै थांदों हटेलखौहाय अ बिदिनो थांबाय खरसायाबो एसे जोङो सानथाम था थाबोनाय थानाय जादों आरोखि सानथाम थानानै जोङो बे टावांआवनो बेरायबाय थादों खाथि खालायावबो एसे गुबुन खाथि खालायावबो बेरायबाय ओमफाय बे बर'बावबो बरफ बे हाजो हाजो खार सेर सेर बरबावबो एसे गोबां जोङो इन्जय खालामबाय आरो रिल्स गोबां रिल्स बानायबाय बिदिनो ट्रेभेलिं ब्लग बानायबाय ओमफाय लोगोफोरजों थांनाय नालाय खम बिराद मोजां मोनदों आरोखि एक्सपिरियेन्सा बे एकदम आलदा आरोखि लोगोफोरजों थांबाथाय लोगोफोरानो नोंनाव लोगोफोरजों थांबाथ' बिराद खुसि जायो ओ लोगोफोरा बिराद इन्ट्रेस्ट नालाय माखासे ना बिराद ओ कमेडियान नालाय बिदिनो थांनायाव लामा सामयावबो एकदम जेबो जायाखै आरो बरिं बो जायाखै ओमफ्राय बिराद गान खननाय मानाय गोजोन्नाय मोनदों आरो टावाङावहाय दा नोंथाङा खोनागासिनो ना
औ दे दासो खोनाफिनबाय नोंनिखौ
आं खोनायाखै सानदों नोंथांखौ थांनानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोन्दों एकदम थांनानै फैनो बादों आरोखि न'आवनो फैफिनलायनो बाबायमोन बेयावनो थाबाय थानो मोनोबा गोजोननाय मोनगोन बेफोरबायदि सानलाय लायदों आरोखि
बिदिनो
औ दे हबा जोंना समावबो जाबायमोन नामाथाय खोनादोंना नोंथां?
औ जाबाय
समाबो जोंना जाबाय जे होमबा जोङो दोन्थ'लायनोसै दे।
दे
उनाव लारायफिनसै सावरायलायफिनसै
औ औ
औ दे